औ नोंथां खोनादोंना औ दे नोंथां अब्ला जोङो टपिकखौ जोङो लानोस है ओ बर'नि ओ फोरबोफोरनि बागैस सावरायनि जोङो दा
अ अ फोरबोनि बागैना
बर'फोरा मा मा फोर्बो बाहायो मा मा फोर्बो फालियो एसे बेखेवना होब्लानो जाबाय ओ बिदिबो हायो माने ओ बैसागो बैसागोखौ लानो हायो जों बर'नि गोदान बोसोरनि बागैबो रायलायनो हायो
ज बर'नि फोरबो हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जोङो बैसागो बैसागोबो फोर्बोखौथ' फालिखायो बेजों लोगोसे मागो फोर्बो दङ आरो खाथि फोरबो दङ आरो जोङो मागो फोरबोआव जोङो बांसिनानो माने गोजां गोजां बोथोर समाव जायो नालाय मागोआव जोङो फेलागुर लुनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ
फेलागुर माने जिगाबफोरजों नोङाबा माने माइनि नाराफोरनिफ्राय जों नाराखौ हानानै लाबोनानै जोङो फेलागुर लुनाय जायो आरो मागोआव बे भेलागुर लुनाया जोङो मान माने मागो दाननि जायिनि सिगाङाव सानसे सिगां एक थारिक जायैनि सिगाङावनो जोङो माने भेलागुरखौ सावनाय जायो आरो एबा सोरबा एक थारिकआवबो सावो मागोनि सेथि दानखालिबो सावो जोङो मागो फोरबोआव ओरैनोथ' जोङो माने फिथा बायदि मैया सावनानै जायो
औ
फालिनाय जायो आरो फिथा सावनानै दा बेयावबो गोबां नेमखान्थि दङ आरो मागो फोरबो फालिनायावबो।
उम
फोर नेमखान थिनि गेजेरजों मागो बैसो मागो बैसो थाखौ जोङो फालिनाय जायो दा मागो बैसागुआव जोङो फिथाइ थायाग्रा दंफांफोरखौ जोङो जिगाब जों खानाय जायो आरो जिगाबजों खानायनि मो जाहोनानो जाबाय
औ
जे फिथाइफोरा मोजाङै फिथाइ थाइथों एबा मोजाङैनो माने सुबुंफोरखौ एबा नखरनि सुबुंफोरखौ फिथाइ थायहोनानै रांखान्थि थि आरजिहोथों बेनि थाखायनो जोङो जिगाबफोरखौ खानानै दोननाय जायो आरो आरो मागोबो मागो बैसागुआव जोङो नखरनि सोरबा सुबुङा थैनायफोरखौबो जोङो। मान बावनाय जायो आरो मागोनि सेथि थि एबा जोबनाय सानाव
औ
सुबुं नखरनि सुबुंफोरखौ फालिनाय जायो आरो
औ।
थावसारि सुबुंफोरखौ फालिनाय जायो। मान बावनाय जायो औ। ओमफ्राय ओरैनो जोङो मागोआवथ बांसिनानो। फिथा सौराइ। न' न' सावनानै फालिनाय जायो आरो सोरबा सोरबा सुबुंफोरा न'खरनि बाय बागै फोरनि न'आव थांनानै फिथा सौराइ जाहैयो। रंजायो।
औ।
आरो गुबुनाबो गुबुननि न'खराव थांनानै। बिदिनो फिथा स सौराय जायो आरो।
औ।
ओमफ्राय जोङो आरो बैसागु बोथोरनि बागै जोङो सावरायनो हायो। बैसागआ। बरनि मोन गुबै फोरबो आरो बे फोरबोआनो जाबाय बैसागो बैसागोआ
आ। बैसागआ ओरैनो ओ खैदिन बैसागोआव ओरैनो खैदिन फालिनाय जायो।
बैसागुथ ओरैनो जोङो बैसागुखौ जोङो ओरैनो सप्तासे फालिनाय जायो आरो। सप्तासे नेम मथै सोरबा ओमफ्राय आरो बेनि उनावबो जों गुबुन गुबुन। सुबुंफोरा ओरैनो सादारनै माने मोसानाय। फांसन प्रग्रामफोर खुंनानै फालिनायखौ जों नुनो मोनो। ओरैनो नेम मुथि बाद गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय हिसाबैबा जोङो बैसागुखौ बैसागोनि से थारिखनिफ्राय जागायनानै स्नि थारिखसिम जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
जोङो बैसागोआ ओरैनो माने सैथ दाननि जोबनायनिफ्राय जागायजेनो आरो बैसागो बोथोरा सैथ दाननि जोबनाय खालि जोङो मोसौ बैसागु मो मोसौ बैसा गु हिसाबै फालिनायखौ जों नुनो मोनो मोसौ बैसागु खालि जोङो मोसौखौ गलियाव माने बायदिसिना मैया हांगार एबा फिथ' फोथा फुननानै थुखैनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो मोसौ थुखैनाय समाव ओ सौराय माबा माबि एवनानै आरो लाव फान्थावखौ जोङो हानानै माला थु नाय जायो बे मालाखौ जोङो माने न'नि नि मुदाफोराव एबा न'फोराव आलायनानै दोननाय जायो आरो आरो बे मोसौ थु खैनायाव जोङो बायदि दंफांफोरबो बाहायनाय जायो जेरै दिग्लि लिथि थाराय आरो दङ दिग्लि लिथि थाराय दङ आरो बांग्रि गांग्रिं खब दङ' बेफोर माने बेसादफोर एबा दंफांफोरखौ बाहायनाय जायो आरो दा थारायजों जोङो मोसौखौ फुयो बुयोबा
औ
मोसौनि गंफोरखौ एसे गंमेनाना एबा बोलो जानायनि थाखाय जोङो बुनाय जायो होननानै जों मिथिनाय जायो आरो दा जोङो बैसागोनि सेथि खालार खालि
उम
गामि गामिफोराव आवाथि सावनाय एबा बाथौआरिफोरा बाथौ सिबिसालियाव खुलुमहैनायखौ ज जों नुनो मोनो फोरबो फालिनायखौनो जों नुनो मोनो आर दा सेथ थि खाला खालि माने बोसो सोरा बर'नि गोदान बोसो फोरा मोजाङै मोजां थांथों एबा गासैनिबो सुबुं माहारियाव मोनसे गोजोन फैथों होननानै आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो दा सेथि खालार जोबनायनि उनाव सोरबा सोरबा सुबुंफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै आलासि जाहैनायखौ नुनो मोनो एबा गुबुनफोरा न'आव फैनानै
औ
जौ जौफोर लोंनायखौ जों नुनो मोनो आर दा बैसागु बोथ थोराव जोङो बांसिन जुमाय लोंनायखौ जों नुनो मोनो आरो जुमायानो मोनसे बर'नि मोनसे जु जेआइटेक मोननाय दोरोङारि जौ लोंग्रा बेसाद आरो दा बे नङाबानो जोंङो माने बैसागु खौ जानाय बायदि मोना आरो
औ
दा बैसागोनि नैथि खालारनिफ्राय जोंङो
उम
मोसौ दाउ बोरमा दाउ अमानि बैसागो हिसाबैबो फालिनो हायो। माने आलासि बैसागो आलासिनि न'खराव थांनाय बाय बाहागिनि बैसागो हिसाबैबो जों फालिनाय जायो आरो। औ मोसौनि ओ बैसागोनि जोब था सानखालि जोंङो मान बावनाय रुंसारिफोरनिखौ मान बावनाय खौ जों नुनो मोनो। ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन माने बायदिसिना आयदा नेमखान्थिखौ लानानै फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ
बैसागुआवनो जोंङो सुबुंफोरा बर'फोरा रंजा बाजायै मोसानाय स्नि तारिखसिम नैथि थामथि खालारनिफ्राय जोंङो बैसागोआव माने गथ' गथाय बोराय बुरै माने सेंग्रा सि ख्लाफोर खौ गुबुननि न'आव मोसाहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे रंजानायजों गोसोनि गोजोननाय एबा दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै मोनसे गोजोन गामि गामि न'आव थांनानै मोसाहैनानै एसे एनै एफा एनै अन्थब हिसाबै हरनायफोरखौ ज' खालामनानै जोब बैसागोनि जोब था खालार खालि जमायै जानायखौ जोङो नुनो मोनो दा बैसगोआवथ गोबां नेमखान्थिफोर दङ फालिनाय दा बैसागो बोथोराव बैसागो बोथोरा ओरैनो मिथिंगाजोंबो मोनसे सोमोन्दो गोनां आरो बैसागो बोथोराव मिथिंगानि महराबो सोमखोर गोथां जायो आरो बा सो खोर गोथां आरो बे समाव अखायाबो एसे एनै हायो आरो सोमखोर बे अखा हानायनि जाउनाव मिथिंगाया सोम खोर जायो नालाय बेनो सोमफोर जानायनि थाखायनो ओं उम दा बे सोमखोर गो मोगथां जानायनि थाखायनो बैसागो बर'नि बोथोराबो एबा बोसोराबो गोदान महर लायो आरो दा बेनि थाखायनो बैसागो बोथोरा मोनसे मिथिंगाजों खाबजानाय मोनसे बोद फोरबो आरो मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो बेयो मोनसे बर'नि एंगार हायै
औ औ
ओमफ्राय नोंथाङा बिनिनो बैसागोनि बागै माबाफोर सोंनो दंबावो नामा?
ओ आं सोंनो गोनाङानो जाबाय ओ बैसागोआव माने ओ जा जानाय लोंनाय मोनसे माबा थावोना बेखौ एसे फोरमायना होबानो जाबाय।
जाग्रा दङ दा नै बैसागोनि से थारिख खालि गोखा गोखै जानाय बेखौ जों नुनो मोनो बेयाव सेजौ से आथा एबा सेजौ जिथासो माने बिदनि मैगं थाइगंखौ बुथुमनानै खनसे लागैनो जमानो संनायखौ जों नुनो मोनो दाथ' माने गोबां रोखोमनि मैगं मैला मोननायखौ जों नु मोनला एबा नुनो मोनला हायोबाबो जोङो माने
उम
मोननै मोनथाम एबा मोनब्रैसो बिदनि माने मैगंखौ जों बुथ बुथुमनानै संनायखौ नुयो आरो। खनसे लागैनो संनायखौ जों नुनो मोनो दा बेफोर मैगंनि गेजेराव जाबाय फुंखा फुंखाखौ जोङो बैसाग बैसागु बोथोराव जानो जानायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे थलिर फस्ला थालिर फस्लाखौबो जोंङो थालिर थालिर आथिया दंफांनिफ्राय दाननानै जोंङो थालिर फस्लाखौ जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे दङ लाफा सायख आरो मानिमुनि
औ।
गोखा गोखै गोबां मैगंफोर दङ आरो बेफोरखौ जोंङो खनसे लागैनो जमा लगायनानै दाउ बेदर एबा अमा बेदरजों जों संनायखौ नुनो मोनो।
औ।
बे खाजाखौ जोंङो जों ओरैनो जुमायफोर एबा गुबुन लोंग्रा बेसादजों जानो जों बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो दा जोंङो बेखिनियावनो दोन थसै नामा? बैसागोनि बागै समाबो गैला।
औ। दे नोंथां अब्ला औ औ।